हेलोव
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों खोनादों नोंथां।
औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाबाय नोंथां आं नोंथांजों बर'नि दोरोङारि ओंख्रि जानायनि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
अ जागोन दे नोंथां सावरायजागोन औ।
औ जोङो दोरोङारि ओंख्रि जानाय होनब्लाथ' जोङो बर'फ्रा गोबां ओंख्रिखौनो जोङो खनसायनानैबो जायो गाव गायनानैबो जायो नङा होमबा नों थां जोंनि दोरोङारि ओंख्रि जानायबा जोङो गिबियावनो जोङो जों सबाय खारि जेरै मुला बिलाइनि अनला खारै नङा होमबा बिदिनो जोङो नाफाम आरो नारजि अमा बिदिनो जोङो ओ अनलाखौ जोङो गोबां जायो नङा होमबा जों बर'फोरा जेरै ओ मुला बिलाइनि अनला बिदिनो लाइ बिलाइनि अनला आरो खुमब्रा जोगोनारफोरखौबो जोङो गोबां माने आइटेम बनायनानै जोङो जायो नङा होमबा? खुमब्राखौबो जों अनला जायो बर'फ्रा। थिग बिदिनो जों सबायखौबो जों अमा दाउ बेदर अमा बेदर जों अनला खालामनानै जायो। बर' हारिया दिनै गोबां ओंख्रिखौ जोङो गाव गायनि ओ गायनानैबो जायो जेरै आरो मिथिंगानिफ्राय मोननाय होननानै बुङोब्ला जों खारं बिबारनि अनला जायो जोङो गाम्बारि बिबारनि अनला। थिग बिदिनो खेवालि बिबारनि अनलाखौबो जों बर'फोरा जायो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ।
जों अनलाखौ बोरै जायो होनब्ला जों गिबियावनो जोङो अन गुन्दै खो जों देग्रायनानै लानांगोन बेनिफ फ्राय नोङो जिखिनि जाया ओंख्रिजोंनो जों अनलाखौ जानो हायो आरो जेरै अन गुन्दै होबानो जोङो अनला होननानै ओंख्रि जानो हायो आरो जेरै खोरदैनि अनला बिदिनो मेवाफोरनि अनला।
उम
थिग बिदिनो जोङो आरो ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय ओ थालि गस्लाफोरनिबो जोङो मेवा जोङो संनानै जायो अ जरि अनला संनानै जायो नङा होमबा नोंथां ओ जों बिदिनो दोरोङारि ओंख्रि जानाय होमब्ला जोङो गोबां ओ बिथिङाव जोङो नायबावनो हायो ओ जाय ओंख्रिखो जोङो ओ थास' नङा होमबा थास' बिथ'खौबो जों बर'फ्रा मिथिंगानिफ्रायनो मोनो जेरै थास'नि आयथिंखौबो जायो बिनि बिजौ। बिनि बेदर आरो बिनि जोङो ओ जोङो देन्था थाराखौबो जोङो बिदिनो जोङो माबानानै मेनानै जायो आरो।
औ
नाफामफोरजों लगायफानानै ओ अब्ला नों थांमोननि ओनसोलावहाय आथिखालाव जोङो खारै ओंख्रैखौ बोरैहाय बानायनानै जायो नोंथांमोननि ओनसोलाव नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय?
खारै ओंख्रिखौ ना नोंथा?
औ खारै अनला।
औ औ। दा जोंनियावहाय ओनसोलाव बा गामियाव ओ खारैनि बाहायथिजों संनाय बे जिहेथु दोरोङारि ओंख्रिफोर दङ अनलानि अनगायैबो बिसोरखौनो एसे एसे से जा मोनथिगौ बेखौ आं नोंथांनो फोरमायलांसै।
औ हागोन नोंथां।
औ औ जिहेथु अनलानि बानायनायनि जि जिखिनि माने राहा बा प्रसेस होनो बेखौथ' नोंथाङा फ्रायै एसे बुंखाबायानो।
औ
जिहेथु जोङो अनला संनो थाखाय गिबियावनो जोङो माइरंखौ सोमग्रोनानै लानांगोन बेखौथ' जों मिथिखायो। दा ओ माइरं आबो गोथावसिन जानायनि मोदोमनायनि थाखाय जोङो खायफा खायफा माने, जोसा माइरं बेखौबो एसे होफादेरनायखौ नुनो मोनो बेनि उनाव जों बेखौ सोमखांनानै नांगौसो जखानि बोखांनानै सर' होबाय बेनि उनाव देनानै उन गुन्दै खालामबाय,
औ
बेनि उनावहाय माजों जागोन बेखौथ' जों सिगाङावनो सायख'नानै लाग्रोखायो अनलाया गोबां जाजायो। जिहेथु नोंथाङा मख'लांनाय बायदि थालिर फस्लाजोंबो अनला जानो हायो। मुला बेदरजोंबो गनला जानो हायो। आलु बेदरजोंबो अनला जानो हायो आरोबाव
औ
जिहेथु जोंना बे ओ नाजों, अमा गोरानफोरजों दाउजों, बेफोरथ' आरो बेदराव थांखाबाय दा बेनि गेजेरावनो, ओ जेलानाखि माने जोंहा अन गुन्दैया आ थियारि जाबाय बेनि उनाव ओमफ्राय जोङो जुदि दाउजों जागोनबा, दाउखौ मोजाङै मस्ला मस्लि होनानै जि जिखिनि नांगौ मानि संनायावहाय बेखिनिखौ होनानै दाउखौ एवनानै लाग्रोबाय,
औ
बेनि उनावहाय अनलाखौ संनायाथ' मोननै राहायै संनो हायो जोङो। अन अन गुन्दैखौ खनसेनो दैजों गलि होखानानैबो होसननाय, आरो मोनसेया जाहैबाय दै गुदुङाव ओ फ्रि फ्रि सारनानै उरग्लिनाय बेबायदि
औ
दा जिहेतु जोङो दाउजों सङोबा जों दाउखौ मोजाङै एवखानानै बिनि उनावहाय, ओ जोङो, दैखौ होनानै गुदुं खालामनानैबो अनखौ फ्रि फ्रि सारनानैबो डायरेक्ट संनो हागोन, आरो नङाबा दै गुदुंजों, गलायनानै जिहेथु जों अन गुन्दैखौ मिलायनानै लाबाय बिनि उनाव जों दाउखौ होसनबाय बेनि उनावहाय ओ खारै जिहेथु खारैखौथ' नांखागोन जोंनि अनलायाव ओ दानिया जों खारैखौ होनानै नांगौसो जखानि जों उरबाय थाबानो गोदौ होनानै ग्लब ग्लबनो, बेनि उनाव अनलाया माने ओ, रेडि जायो आरो जानो थाखाय,
औ
जाजानाय जायो बिनि उनाव जों संख्रि नांगोनना नाङाखै बेखौ साखिनो हाबाय, ओ आरोबाव अनलायावहाय माने जोङो, ओ बर'नि दोरो दोरोङारि जाग्राखा बेबो बिलाइ, मोदोमग्रा मस्ला जिहेथु गंगार दुन्दिया ओ बेखौ होयोबा, बहुद माने मोदोमसोगारो आरो आरो नङाबा, हाइजें गोरलैनि बिजौफोर बिलाइफोर बेफोरखौबो जोङो बस'नानै हरनो हायो। बे मोनसे थांबाय दोरोङारि अनला आरोबाव जोंहा सबाइ ओंख्रि जिहेथु सबाइ ओंख्रि संनाय बेयावबो जोंनो सबायखौ गेब्लेहोनो थाखाय जोंनो खारैखौ नांथारगौ। जिहेथु बेयो जोंनि दोरोङारि ओंख्रियानोखा। गुबुनफोराथ' जोंनि बादि माने जायोबाबो सबायखौ जोंनि बादि जानायखौ बारा नुनो मोनबाङाखै आरो नोंथां। जिहेथु जोंनि बर'फ्रा ओ सबाइ खारैखौहाय ओरैबायादि गोथाव सङो जिहेथु सबाय फिफांनि गोरान बाहागोखौनो सावनानै जों बेनिफ्रायनो खारदैखौबो दिहुनखाबावसो। आरो बिनि उनावहाय बिनि खारैजोंनो सबाइ ओंख्रिखौ जों संनानै जानो हानायनि राहाखौ मोनो। दा जोंहाथ' गोदो गोदाय माने बिदि हाथाय बाजारफ्रावहाय सदा जायखौ जों आथिखालावहाय बाहायो बेखौ बारा बेबायदि बायनायखौ नुनो मोनबाङामोन। न'आवनो जिहेथु खारै मोनखायो। ओ दा सबाय ओंख्रिखौ साग्लिनाय समावहाय जोंनो रुइहोनो थाखाय एकदम बे खारैखौ नांथारगौ आरो नोंथाङा। दा स-सबायखौबोथ' जों गोबां ना बेदर आरो बेनि अनगायै जोंहा ओ साम'जों सबाइ ओंख्रिया बिराद बर'फोरनि गेजेराव मुंदांखाथार। मानो होननानै बुङोबा साम'खौ बांसिनै ओंख्रि जायो होननानै बुंङोबा जों सबायजोंनो जाखायो बर' सुबुंफोरा। जिथु अनलाफोरजों जायोबा अनलाया लाथा लाथा जानायलाय माने बे माबाफोरावहाय साम'नि मोखांफ्राव हाबनानै एसे सोबनायफ्राव मालाबा उसुबिदा जानो नागिरो अनलाफोरजोंबा ओंखायनो सबायफोरजों जायो आरो बांसिनै।
नंगौ औ नों
बिनि अनगायै आं खारैजों संग्राखौ मोननैसो खोनथाबावसै खारैजों संग्राखौ। जिहेथु लाफाखौबो खायफा खायफा खारादैजों जायो एसे होनानै। आरोबाव फाथोखौबो ओ खारदैजों जानायखौ नुनो मोनो एरग्लिनाय एसे एनै। ओमफा खायफा खायफाया माने बे माबाखौ मैथाखौ बांद्राय गोखै जायोबाबो एसे होस्रोनायखौ नुनो मोना आरो गोखै खम जानायनि थाखाय।
औ
बेखिनिखौ फोरमायबाय आं नोंथां।
औ नंगौ नोंथां बुंनाया सैथो। जोंनि दोरोङारि ओंख्रि जानाया ओ गासैजोंबो जोङो गोरोबफ्लेनायखौनो नुयो नङा होमबा। ओ गोदो जों जेनेखा जायोमोन जों आथिखालाव जायो माने आथिखालाव जोङो गोदो खारै जायोमोन। आथिखालाव नाथाय अनलाखौ जोङो थावजोंबो संनानै जानायखौ नुयो। नङा होनबा नोंथां? गोबां ओंख्रिखौ जोङो थावजोंबो जायो जेरै लाइनि अनला बिदिनो जोङो ओ सबायफोरखौबो जों मालाबा जों थावनि संनानै जायो आरो। बांद्राय जों खारि जाबाय थानो बायोब्ला जोङो बिदिनो सम सम थावजोंबो जों अनला संनानै जायो आरो। नंगौ जोंनि जानाया जेरावबो आरो जेरै ओ नाफाम नाफामाथ' जोंनि बर'नि एंगार हायै नङा होमबा? जेरै नैरोजा ओ नैजिबा मायथाइयाव बियो जि आइ टेगबो मोनखांबाय। नङा होमबा? जायनि थाखाय दिनै बर'फोरनिया बेखौ नाफाम जानानैदि बर'फ्रा मोजां मोनो आरो नाफामादि बर'नि जाग्रा आदार बेखौ जोङो ओ सिनायथि होनो हाबाय आरो दिनै जि आइ टेग मोननाय लोगो लोगो जोंनि जाग्रा आदारखौ गुबुनफ्रा सेख'नानै लांनो हाला आरो। थिग बिदिनो जों गंगार दुन्दिया नोंथाङा बुंबाय सबाइ ओंख्रियाव गंगार दुन्दियाखो गानलानानै होब्ला जोबोर गोथाव जायो होननाया बेयो सैथो। जेनेबा जोङो सबायजों गोदो संनानै जायोब्ला जोंनि आइमोना बा जोंनि बिबुं होना संनानै एबा सबायजोंनो ओ गारलाना होबाबो जोबोर मोदोमनायानो गोथाव बुंनाङा आरो थिग बिदिनो दाथ' दैज्लां बोथोराव जोङो खांख्राइफोर खौ जोङो देग्लिनानैबो ओ बेजों गंगार दुन्दिया अब्ला जोबोद मोदोम आरो गांजेमा बाथोन थिग बिदिनो खांख्राइ बाथोन बिदिनो ना सावनाय बाथोनफोरखौ जुदि ओ बेयाव होयोब्ला मानोना जोबोर मोदोम आरो मानोना जोङो दुन्दियाफोरखौ मोननाय जाया नङा ओमब्ला मस्ला दुन्दिया मोदोमनायफोरखौ मोननाय जाया। दा दै दैज्लाङाव जोङो गंगार दुन्दियाखौ एभेलेबोल न'खराव जोङो मोननाय जायो आरो गासैमबो बर' गामिफोराव ओ बेखायनो जोङो जोंनि दोरोङारि जानाय खौ जोङो गासिबो मोजां मोनखायो नङा ओमबा जेराव जोङो जोंनि ओनसोलावहाय ओ बर'फ्रा गावगायनि आखाइजोंनो जोङो दानानै जोङो माबायो नङा ओमबा? खारैफोरखौ बनायनानै लायो थालिर फस्लानिफ्राय बनायो नोंथाङा बुंबाय सबाइनिफ फ्राय नङा ओमबा थालिर फस्लानिफ्रायबो बनायो थिग बिदिनो बेस सर साबाफोरनिफ्रायबो जोङो बनायो आरो बिदिनो जोङो सि सिबिं साबा जायखौ सिबिंखौ जिरख'खांनायनि उनाव जाय जेरै जाब्रा थायो बेखौबो सावनानै जोङो खारि बनायनायखौ जों नुबोदों आरो जोंनि बिमामोनखौ। अब्ला जोंनि बेफोर रखम दोरोङारि जानाया जेरावबो जोङो एखेयानो आरो नोंथां। अब्ला नोंथां जोंनि समाबो जाबायमोन जोंनि सावरायनांगौखौ बेखिनियावनो लाखिथ'नोसै नामा?
औ जागोन जागोन नोंथां दे।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांजों सावरायनो मोननानै।
जागोन दे गोजोननाय हरबाय नोंथांनिसिमबो।